हेलौ। औ।
औ।
नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों।
औ नोंथाङा दायो ओ मा खालामदों?
औ नोंथां आं ओरैनो दङ जिरायगासिनो।
नोंथाङा अब्ला दायो फ्रियैनो दङ ना?
औ औ ओरैनो फ्रियाव दं आं।
नोंथाङा अब्ला ओ दान्दिसे सम होनो हागोन नङा होमबा?
औ हागोन नोंथां।
ओ थारैनो बिदिब्ला नोंथांजों दिनै ओ मोनसे ओ आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय नोंथांनो कल खालामनाय जादोंमोन।
औ नोंथां सावरायजागोन दे।
बिदिब्ला ओ गुबै आयदायाव थांनोसै नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
ओम अब्ला नोंथांनाव आं बेखौनो ओ मिथिनो लुबैदों दे नोंथांमोननि ओनसोलाव
बा दैज्लांआनो जा बा मेसेंआनो जा मा मा बिबार रोखोमनि ओ मैगं मोननाय जायो? नोंथाङा एसे फोरमायगोन नामा? आरो बेखौ माबायदि जायो माबोरै जायो? ओ बेखौ नोंथाङा गुवारैनो फोरमायनो हागोन नामा?
औ ओ बिबार रोखोमनि मैगं होनदों आरो ना? बिबार रोखोमनि बिबार बारखांनानै फि थाय थायनाया
ओ बिबार माने बि बार बारखांनानै फिथाइ थायनाय नङा। ओ जेखि माने बिबार। बिबारखौनो जों जायो।
अ'
बेफोरबायदि ओ मैगं। नोंथांमोननि ओनसोलाव मा माखौ मोननाय जायो? नोंथाङा बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायदो।
बिबार ओ दैज्लां बोथोरावथ' बिदि बिबार होनोब्ला थास' बिबा बार ओ औ थास' बिबारखौ मोननाय जायो। ओमफ्राय मेसें बोथोराव नि बे मा मैगं दंङमोन आं एसे बावबाय दै नोंथां। ओ गोसोआव गैया आं बिदि। बिबार मैगं जानाय ओ आं दैज्लां बोथ थोरनिखौ थास' बिबारखौल' गोसोआव फैदों आरोना। बिदिथ' मेलला मैगं दङ। ओ ओ जेरै ओ दैज्लाङाव मोननाया खुमब्रा मोनो लाउ मोनो। ओ बिदिनो ओ दैज्लांनि ओ फान्थाव मोनो। बिदिनो जिंखा मोनो। थायसुम मोनो लेस्रा मोनो भिन्दि मोनो। औ बेफोरबायदि गोबां मैगं दङ आरोना बिदिमोन बिदिनो मादाव आं मोनसे उम उम मैगंनि ओ
खोनायाखै नोंथां मोजाङै। हेलौ औ खोनायाखै नोंथांनिखौ मोजाङै।
हेलौ
अ' नोंथांनिखौ मोजाङै खोनाफैयाखै।
औ टर्कनि एसे प्रब्लेम जादों आंनिया।
औ दासो खोनाबाय नोंथां औ खोनाबाय दे।
एसे नेट प्रब्लेम जादों आरो ना। ओ बिदिनो ओ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
ओ बिदिनो थास' दैज्लांनि मैगं होनदोंना दैज्लांनि मैगं। बिबार मैगं बिदिनो दैज्लांनि मैगो उम बिबार मैगं होनोब्ला जोंना थास' बिबार आरो ना थास' बिबारखौ मादों सङोब्ला मारै सङोब्ला गोथाव जायो होनबा‌ थ जोङो गासैबो मिथ थिखायो आरो ना जोंनिनो बर'नि मैगं गोदो गोदाय आबौ आबौनिफ्रायनो नो जाबोनाय एबा मोनबोनाय ओ बेखौ जोङो
उम‌ थासास' बिबारखौ ओ हाग्रायाव मोननाय जायो आरो ना। आरो दानियाथ' गोबां न'आवबो गा
औ नंगौ थारैनो।
औ नोंथां औ नोंथां खोनादों
औ एसे खोनादों माने नोंथांनिया प्रब्लेम जादों नेटवर्कनि
औ दे खोनाबाय दासो औ खोनाबाय।
थास' बिबारखौ जों
नोंथांनिखौ ओ मोजाङै खोनाफैनाय जायाखै नोंथांना नेटवर्क आ उसुबिदाया जाबाय दं।
हेल' खोनाबायना? खोनाबायना नोंथाङा? हेलौ अ खोनाबायदि दासो दसेनो खोनायो दसेनो खोनायै जाबाय दं नोंथांनिया
हेलौ